खोनादों ना?
औ औ खोनादों ओं
फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर'फोर बर' सुबुंफोरा माबोरैहाय ओ दाउ अमा लानानै गावनि जिउखौ खुंलाङो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
नंगौ नोंथां दे बिदिबा जागायदो नोंथाङा
औ नोंथां ओ जोंनाथ' दा बुंनो थांब्ला गोबां सुबुङानो बिदिनो गामि ओनसोलावहाय दाउ अमा फिनानै बिदिनो ओ रां रांखान्थियारिफोर जों गोबां मुलाम्फा जायो। जेरैहाय जोङो दाउफोरखौ जोङो फारामबो खालामनानै लानो हायो एबा फिसिनो हायो आरो सोरनिबो फाराम थायो। नङा होमबा नोंथां? आ औ नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो दाउ अमानि फार्मफोर दंमोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहा दायो अमा आरो दाउनि गोबां फार्म खुलिगासिनो जेरै ओ अमानि फार्म होनदोंबाथ' जोंनाया बे जोंनि जाय न'आव फिसिनाय अमा बेनि फार्मखौ बानायाखै आरो ना। ओ बानायदों खायबा माखासेफ्रा एसे खम बिबांनि बा खम अमा लाना बानायदों आरो जेरै ओ न'नि बे अमा बे नेपालि जोलैया बे गाव राव अमा ना बुंङोना जों बे जोलैयाखौ ओ अमा मानै माथाम बेबायदि बिमा लाना फिदों आरो माखासे सुबुंफ्रा। औ बेबायदि आरो ओरैनो बे जोंहा बिलाथि अमा होना बुं मोनना बे अमा गुफुरा बे अस्ट्रेलियानि आरो बे इउरपफोरनिफ्राय लाना फैनाय जोलै बे अमाखौसो बांसिन फिनायखौ नुनो मोनो आरोना जों जोङो दा आथिखालाव दा बेबायदिनो जोंहा यकसियार हेमसियार अस्ट्रेलियान अमा दुरक्स अमा बेफोरबादि जोलैखौ फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे अमा फारम आरो ना।
जोबोद थाबनो देरो आरोना नोंथां आरो बेखौ बेफोरखौ फिनो थाखाय मोजाङै फिनो थाखाय गोबां ओ मोजां नायनांगौ आरो गाइडलाइन्सफोर बा मोजां ओ ट्रेनिं लानानै फिनांगौ आरो। नङाबा अमायाथ' ओरैनो बेराम जालाबाय थायो नङा होमबा? बोसोरावथ' बेमार जानाय फैखायो दााबादि बोथोरावनो बेमारफोर जालाबायो अमाया बांसिन। थ' आरो बेराम जादोंबाथाय मासे बेराम जादोंबा दस्रानियावबो सनन्देरो ना बिथिंनिया सुवाइन बे अस्ट्रेलियान आफ्रिकान सवाइन फेभार ना मा होनोमोन सवाइन फ्लु जायो औ। बेबायाददि जादों माने गोबां खहा जायो आरोना जाय फार्म खुलिदों बेखायनो ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव जाय बिथांमोना अमानि फार्म खुलिदों बा अमा फिदों बिथांमोना गो गोबां मोजाङै ट्रेनिंफोर लादों आरो ओ जोंनि बे जिथुबा एनिमेल हासबेन्ड्रि दिडिपार्टमेन्ट दं आसाम सोरखारनि गाहायावहा बेफोर जायगायावहाय बिथांमोनहा ट्रेनिंफोर लानानै मोजाङै नेमखान्थि बाहायना मोजाङै फिगासिनो बिनो आरो बिदिनो मुलाम्फाबो मोनदों आरो बेबायदिनो गावनि जिउखौ खुंलांदों बा गावनि जिउखौ खुंलांनायजों लोगोसे आरो बेहाय अमा फार्मावहाथ' मानसि नांगौ जायोना गोबां मानसि फुसिनांगौ जायो खामानि मावनो थाखाय दाना होनो साफा खालामनो। दैजों थुखैनो बेफोरनि थाखायबो गावनि गामिनि मानसिफोरखौ बिथाङा खामानि होदों आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
फिनायजों लोगोसे गावआबो फिदों आरो दस्रानोबो खामानि होदों आरो बियो। बेबायाददि जादों आरो ना जेरै खामानि होनायजों लोगोसेनो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जादों नङा होमबा औ दा बिथाङा खामानि अमा फार्म खुलिनाय लोगो लोगोनो आरो बेवहााय साब्रै साबा गामिनि सुबुंफोरखौ बिथाङा लानानै बिथांमोननो मास मास बा दान बान्था होनानै नङाबा हाजिरा होनानै बिथाङा मानसिफोरखौ खामानि मावहोदों। बेबायदिनो बिथांमोनाबो गावनि न'खरखौ सालायलांनो हादों नङा होमबा।
औ नंगौ ओ जोंना दा बे फारामल' नङा औ जोंना फारामल' नङा जोंङो न'आवनो मासे मानैबो बिदिनो फिसिनानै फिसा जाहोनानै जोङो फिसाफोरखौ फाननानै ब रांखान्थियारियाव जोबो जोबोद मुलाम्फा जादों आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ औ आरो नोंथांनि ओनसोलावहाय बिदि बिदिनो दाउ अमा ओ एबा दाउ बोरमा आरो बिदिनो हांसोफोरनि फार्मफोर दंबाय बायो नामा नोंथां?
औ नंगौ आं दाउनि फार्मखौ नुदों। जोंनि ओनसोलाव आजै आथिखालावहा ओ गामि मोनसेयावथ' मोननै मोनथाम दाउनि फार्म थायो आरो ना जोंनि ओनसोल
औ
दाउनि फार्मबा बे लकेल न'नि दाउनि नङा बे ब्रयलार दाउनिसो आर ना।
औ
औ बेहाय नोंथाङा मा खालामनाङो ओ न' बानायो गोलाव न' बेहाय लाइट थागोन ओमफ्राय आदार जाग्रा जायगा ओमफ्राय दै मोजाङै सांफोर बानना होयो दाउआ थानो मोजाङै गोजौहा बेबायदि बाननो हायो। नाथाय बेखौ फिनो थाखाय बेहाय जोंहा कम्पानि दं मोननैसो बिथांमोना मा खालामो बिथांमोनानो हरजोबो आरो बे दाउनि फिसा जोलैफोरखौ। ओमफ्राय आदारखौबो हरो। खालि नोंथाङा मा खालामनांगौ फिनानैल' हरनांगौ बिसोरनो आदाराबो बिथांमोनानो हर दाउ जोलैखौ बिथांमोन हरगोन खालि नों नोंथाङा मा खालामनांगौ बे न'खौ बानायनाांगो आरो नोंथाङा दाउखौ फिनो थाखाय न'खौ बानायनांगोन लाइ फ्रा नोंथांनि जानांगोन बे आदार जाहोग्रा आगजुफोर थायोना।
औ
बे आदार जाहोग्रा आगजुफोराबो नोंथांनि जानांगोन आरो गासोन ओमफ्राय बाखि बिथांमोनानो हरजोबो ओमफ्राय ब्रैजिबा दिननि बा ब्रैजिबा साननि बिथांमोना सम होयो बा जिखुनु जाबानो जाबाय ओ ब्रैजिबा सानखौ होयो आरो बिथांमोना ब्रैजिबा बा बाजि सानावहा नोंथाङा बेखौ जेसेबां हायो गिदिर खालामामना हरनांगौ अब्लानिया बिथांमोना अ बेखौ बेखौफ ओ से केजियावहा ओ ब्रैजि रां। थामजि रां लबों होयोदां आं गोसोआव गैया आरोना बिबायदि होनानै उल्था बायना लांफिनो आरोना बिथांमोना। बेबायदि आरो औ आमफ्राय फानहरो बेदिनो गोबां नोंथाङा खरसा गैला नालाय मानसिलसो नांगौ गावालसो खामानि मावनांगौ। आदार होनाय जगायनाय बेफोरबादि औ गासैबो बिथांमोनानो हरजोबखायो नालाय ओ आदारखौबो जोलैखौबो अनलि नोंथाङा फिनाल हरनांगौ होमबानिया बिदि बेबादिबो ओ मोजाङै सोलिगासिनो रांखावरि खामायनानै। नखरखौ नायगासिनो बा गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो गोबां नोंगौ बिदिया जुदि नोंथाङा बुरजा फिसियोबा बुरजा बुरजासि से रोजा नै रोजा बिदि फियोबा माने गोबां लाब थायोनो आं खोनानो मोनदों आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां ओ दा जोंनि ओनसोलावहाय बिदि ओ लकेल दाउनि फार्म खुलिनाय जायो आरो जोंङो लकेल दाव ओ-ओ बायनानै लाबोयो फिसा फिसाखौ जोंङो मासेयाव बाजि एबा ब्रैजि रांङै जों ओ बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय ओ जोंङो बे दावखौ जोंङो दोननो थाखाय जोंङो कथा बानायनांगौ बिदिनो खथा बानायनानै जोंङो ओ बे दाव फिसाफोरा ओ खियो नालाय बिखौ ओ बेनि सिङावहाय जोंङो बाथरि खागजफोर दोननाय जायो आरो बे खागजखौ जोंङो जाहाथे थिखांनानैनो गारहनो हानाय बायसाहाय सुलायनांला।
नोंगौ नोंथां औ
औ ओ बिनि उनावहाय जोंङो बेखौ आदार होनांगौ बिदिनो बिसोरनो मोब्लिब एबा लाइट फोर होनांगौ आरो गुदुं जानायनि थाखाय आरो जोंङो बिसो खौ गोबां जोथोन लानांगौ बे नङाबाथाय बिसोरो गोरलै नालाय गोरलैयाव गोबां दाउ फिसाफोरानो थै फैनो चान्स थायो नालाय बिनिखायनो गोबां ओ जोथोन लानांगौ आरो आदार होनांगौ दै गुदुंफोरबो होनांगौ। बिदिनो ओ लासै लासै देरलांबाथाय मास मोनसे बा ओ बिदिनो बिसर दा लकेल दावफोरा गोबां सम लायो नालाय देरनो थाखाय।
नंगौ नोंथां
ओ बिदिनो ओ जोंङो लकेल दावफोरखौबो फिसिनानै फाराम खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो हांसोफोरनि फार्मफोर दंना गैया नोंथां?
नंगौ नोंथां आं दाबायदि बोथोरावथ हांसो फार्म बांसिन खुलिनायखौ नुनो मोनो। दा दै दंना फख्रिफोरावबो दा हांसो फिनो होनदोंबा हांसो फार्म खालामनोबा नोंथां गिबियावनो जोंनो फुख्रि नांथारगौ मोनसे
औ औ
गिदिर आरो बेनो आरो जोंहा मुलाम्फा जायो आरो हांसो फिबा माने फुख्रि थाबाय। आरो फुख्रियावबो नाबो फिनो हाबाय खिन्थु ओ नाखौ गिदिर गिदिरखौसो फिनांगोन आरो ना नङाबा फिसाहगार ना होबा जाजोबगोन आरो हांस
औ औ
बेखायनो एसे गिदिरखौसो फिखानांगौ आरो हगारखानांगौ आरो ना फुख्रियावहा बेबायदि जाहाथे बे जानो हाया हांसोफ्रा नङाबा हांसोआ जाजोबनानै फोजोबना होगोन आरो ना ओमफ्राय बेबायादिनो सां बानायो फुख्रियावहा औवानि। सां बानायबाय ओमफ्राय बिथां ओमफ्राय आदार जगायबाय थानांगौ आदार होबाय थानांगौ। माबानो हांसोनो ओमफ्राय बिसोरो गोसोबानो। दैयाव सानस्रि हैैयो ओरैनो दुगैलाबायो बेबायदि आरो एसे खुला जायगा हगारनो हानांगौ आरोना हांसोनि थाखाय बिसोरखौ माने‌ दाबसे जायगायावनो थाबाय थाहोनानै बिबायदि फिजाया आरो ना औ, बेबायदियैनो फिगासिनो आरो औ मासेयावनो बेबायदिनो बाजौ रां, द'जौ रां बिदि मोनो आरोना
औ औ
आरो बांसिन मो जां जायो होमबाथाय हांसो बेदरा नोंथां बे नभेम्बर दिसेम्बर मासावसो मोजां साबसिन जायोना अक्ट'बरनिफ्राय अक्ट'बरनि फ्राय लानानै ओ नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि बेसिम जोबोद मेजेम गोनां जायो बा बेदर मोजां मोनजायो आरोना। नाथाय दा बायदियावहाथ' गोलोम बोथोराव बियो देरफुहांनायसो नालाय दायो मोदोम बा मेजेमफोर बारा गैया आरोना एसे फिसा जायो आरो। हांसोआ दा बेबायदिनो नोंथाङा जुदि ओ खुब ओ खमखौनो लाबाय आङो। सेजौथा फिबाबो।
जुदि ओ फिसायावहा मासेयावहा बाजि राङै लादोंमोन ब्लाबो ओमफाय बेखौ फिनानै नोंथाङा उनाव आरो थाम दान बा ब्रै दानल'सो फिनांगौ नामा हांसोखौ? बारा औ थाबनो देरो बेबो हांसोआ दा बेबायदिनो जुदि नोंथाङा नभेम्बर, डिसेम्बरसिम गोजां बोथोरावहााय एसे गिदिर जाबा ओ से केजियावनो बाजौ रां बिदि मोनो हांसोखौ। आरो बिदिनो जुदि मासे हांसोआथ' नै केजि बिदि जाखा यो नालाय बा सेजौ से रोजा रां
बेबायदियाव फाननो हायो आरोना ओ बेबायदिनो लाब दं प्रफिट दङ बा मुलाम्फा दङ आरो गोबां। आरो नुदों ओ जोंनि लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफ्रा बेफोर बायादियावहाय खामानियाव मावगासिनो थांगासिनो जाहाथे बिथांमोना साख्रिल' नायगिराखै आरो ना माने सोरखारि साख्रिल' नायागिरबाय थायाखै। आरो बिथांमोना बाहेरायाव थांनोबो जाया नाङाखै बा गुबुन रायजोआव थांनोबो नाङाखै आरो बेबायदिनो गावनि जायगायाव थानानै गावनि गामि न'आव थानानैनो बेबायदि बेफार बा बेफोरबायदि फार्म खुलिनानै जागासिनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां, ओ बिदिब्ला औ नोंथाङा जोंना समावबो जाहोलांबाय जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो‌ दोन्थ'जासिगोन नामा?
नोंगौ नोंगौ गोजोनबाय नोंथां, नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय दे। औ